नोंथां औ दा आङो नों नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन, नोंथाङा
नोंथां औ नंगौ नोंथां फ्रि दंमोन औ
औ बिदिब्ला जोङो जागायनोसै दानाय आरो लुनाय, बिनि सायाव सावरायनोसै अब्ला जोङो,
औ
औ दा दानाय-लुनायनि सायाव होननानै बुङोब्ला, नोंथांनि ओनसोलफोराव खि दासिमबो गोदोनि बाय दिनो आखाइजों दानाय-लुनाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन ना मोना नोंथां?
औ बिदि गोदोनि बायदि दा, जि दायानो, दख'नाफोरखौथो दाया, माने गामसाफोरखौसो दायो।
औ
आथिखालथ' गोबां रोखोमनि माने मेसिनफोरा ओंखार बेयावसो आथिखाल बेयावसो माने दायो।
औ औ नोंथां औ
औ नोंथांमोननिथिं दायो नामा?
औ नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला, गोबाङानो दानो, बा लुनो रोंला, नाथायबा दासिमहालागै, खि साफा-सानै, बा साब्रै-साबा बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोल थिं दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो। जेरैहाय गामसा आरो दख'ना दख'ना, बिदुन, बा आगरनि दख'ना, दाउराइ मोख्रेब, बेफोरबायदि रोखोमनि दख'नाफोरखौ दासिमबो, जोंनि ओनसोलफोराव दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां औ दा बे दख'ना गाननाय-जोमनाय होननानै बुङोब्ला बेथ' जोंनि गोदो आबै-आबौमोन, निफ्रायनो जागायबोनाय बे मोनसे जोंनि, समायना मोनसे,
रिगि-रिगां आगरफोरजों खि आरो जोंना ओरै नुनो मोनो फाहार आ गर बेफोरजों, जों समायना मोनसे दख'ना बियो बेखौ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनानो गानबोनानै दासिमहालागै खि गुबुन हारिफोरनि सिगांङाव जोंनि हारिखौ सिनायथि होगासिनो दंङ
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंङो नुनो मोनोदि गोदोनि समाव जोंनि आबै आबौमोना मोजां थारैनो गाननाय जोमनायफोरजों बा गामसा गाननाय हौवाफोरा आरो हिनजाव फोरा दख'ना गाननाय गोदोनाफोराव आर' आरनाय लानाय बेफोरजों फिसोरो बैसागु रंजानाय बा माबा मा मोनसे हाबा हुखा बेफोराव गाननानै रंजायोमोन आरो
औ नोंगोन
दानि बोथोराव जोंङो नुनो मोनोदि बेफोर दानाय लुनाय बेफोरजों लोगोसे गासै बो बुस्थुआनो बेफोरखौ खम नुनो मोनो जोंङो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बांद्राय गाननायफोरखौ नुनो मोननाय जाला टाउन सहर बेफोरबायदि ओनसोलफोराव बांसिनानो दानि मानसिफोरा ओरै सुरिदार एबा माबा मोनसे बेफोरबायदि गाननायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो आरो
औ नोंगोन नोंथां
औ दा बे नोंथांमोननि ओनसोलजों दा दानि मानसिफोर आरो गोदोनि मानसिफोरा मारै गानोमोन आरो दानि मानसिफोरा माबायदि बेफोरखौ नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ माने नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो गोद माने साफा सानै ओ आबौ आबै औ मोना गानो दख'नाखौ आरो गामसाखौबो गानो औ बोरायफोरा ने औ बिदि आ दानि सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बिदि गानानो दानि बि औ आ उम कुरता लंपेन्ट बेफोरखौसो गानो औ सेंग्राफोराबो हाफ पेन्ट लंपेन्ट बेफोरो बेफोरखौनो गानो माबा औ हाबाफोरावसो हाबा माबा माबि बैसागो बिदि फोरबो फोरावसो गा वो गाननायखौ नोनो नुनो मोनो आरो दखनाफोरखौ
नंगौ नोंथां बिराद खमायलांनो हमगासिनो बे जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि आगरफोराबो जेरै फाहार आगर बा दाउथु बद' बेफोरबायदिखौ जोंङो दानि बोथोराव नुनोनो थांला मानो होननानै बुंङोबा दानि जुगाव बे मेचिन बा माबा मोनसे बेफोरजों दानाय बेफोरखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो जेरावहाय जोंङो जोंनि गोदोनि आगरफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां दा गोदोनि आगरफोरखौ नोंथांङा माबा मोनसे मोननै मिथियो नामा मुंफोर
औ नांगौ नोंथां जोंनि औ बयनिख्रुइबो मुंदांखा बुंनो हायो बेखौ बे जाबाय फारौ मेगन नागर बेखौहाय दख'ना थावसियाव एरनाय जायो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय आरो दङ आरो गोबां रोखोमनि
औ जोंनि जोंनिथिं नाब्ले आगर बा दाउथु गुद' आरो खांख्रि खलाब आगर बेफोर बायदिखौबो मोननो थाङो आरो नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननिसिम न ना बिदिखौ मोननो थाङो
औ नंगौ नोंथां आरोबाव बैग्रि बिबार बिदिबो दङमोन औ ओमफ्राय थाइगिर बिबार
औ
थेंकया थेंकया आगर
औ नंगौ नोंथां
औ नोंगौ
आरो जेरै फाहार आगर आर'नाइफोराव एरनाय बेबायदिनो गोबांथार समायना रमायना आगरफोर दंमोन आरो बेफोरो दा गोमालाङो नो हमबाय
औ नंगोन नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आखाइजों दानाय लुनाय बेफोरो साबसिनमोन आरो दानि मेसिननि ओंखारनायफोर जिनिफ्राय गाननोबो गाननोबो गुसु एबा बे खेबसे गानबाथाय राफोद जानानै थायोमोन आरो खिन्थु दानि ओंखारनाय जिफोरा एसे रिमोनोनला रोखोमनि आरो बियो गरम जाग्रा मोनसे बुस जिफोर जों मोननो हायो आरो
औ नांगौ
गानायनानै मोनदांथि मोननो हायो दा नोंथाङा मा सानो
ओ माने मा सान गोदोनि माने गोदोनि दख'नाफोरा मोजाङै माने गावनो खुन्दुं बानायनानै दायोमोन ना बेनिखायनो बे मोजां दंमोन आरो गाननो थाखायबो गानोबो मोजां नांगौ औ आरो कालारफोर खौबो गावनो माने बिलाइ बिफांफोरजों ओ माने गाबहोयोमोन
औ नंगौ नोंथां आरो औ औ जेरैहाय इन्दि इन्दिफोरखौ फिनानै बिनि फिथोबफोरजों दख'ना सादोर बेफोरबायदि बानायोमोन गोदोनि आबै आबौमोना दानि जुगावबो बिराद खम नुनो मोनसै आरो कि एम्फौ फिसिनाय इन्दि बिफां लानाय बेफोरखौ जोङो खम नुनो मोनसै आरो
औ
जोङो खोनानो मोनोदि इन्दि बिफांनि जि बे जेनाखि फिथोब एम्फौनि फिथोब बेजोंहाय
जिफोर बानायनाया जों गानोब्ला जोंनि मोदोमनि माननाय एबा माबा माबि बेफोरबायदि फोरा खारो होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नोंथाङा मिनथिगौ नामा नोंथां बेफोरनि बागै?
औ बेफोरनि बागै आं बुंनो थाङोब्ला मोजाङै मिथिया।
औ नोंथां।
औ
बिदि खोनानाय जायो आरो गोदोनि आबै आबौमोना बेबायदि होननानै बुङो आरो खि माननाय एबा माबा मोनसे बेफोरबायदि मोदोमाव जे एन्सौ मानलानायफोर बेफोर गासिबो इन्दिखौ जोमो ब्ला बा गानोबा एसेबाबो रैखा मोनो बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो नोंथांमोननिथिंजाय बे इन्दि फिथोबखौ दासिमबो इन्दि जेनाखि एम्फौ बेखौ मोननो थाङो ना नोंथां?
औ मोनो एम्फौखौ फिसिउ।
औ औ
औ खालि खोनदु खोन्दोंखौ बानाया आरो। माने फिथोबखौ औ बाजारावसो फानो।
औ नोंथां।
औ
आरो गोदोनि मानसिफ्रासो जे रोङोबोमोन मारै मारै खुन्दुं बानायो दानि दानि मुगायावथ' जोंबो मिथिलानो फ्रायानो बि बेखौ मारै मारै बानायोमोन मारै खालामोमोन बिनि आदब खायदाफोरखौ जोङो रोंलिया दायो जोङो बे हाथाय बा बाजारफोराव ओंखारनाय इन्दि बेफोरखौसो जोङो मोननो थाङो। नाथायबा बे न'नि आग खाइजों फिथोबनिफ्राय लानानै खुन्दुं जाजासिम बानायनाय खौ जोङो मिनथिनो मोनलिया दानि जुगावहाय
औ नंगौ नोंथां दाथ' मिसिनजोंसो बानायो खोनदोंखौबो
औ
औ ओ दायो नोंथाङा माने जि दानायाव मा मा आइजें आयलाफोर औव बाहायनाय जायो एसे फोरमायनो हाग गोन नामा नों
औ नोंथां औ दा जोंनो जि दानायावहाय नांगौ जानाय आयदाफोरा जाहैबाय जेरै माखुन रासो आरो बावदांगि आरो जोङो बबिन बेफोरबायदि जेन्थे थेर बेफोरबायदि बुस्थुखौनो नांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन अब्ला दिनैनि थाखाय थाथ'लायसै नामा?
औ नंगो नोंथां।
औ नोंथांजों आङो बे जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ। बिदिब्ला
औ नांगौ दोनथ'नोसै।